खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
अ नोंथाङा दायो फ्रिबा आं नोंथांजों बिदिनो माखासे खोथायाव सावरायनो सानदोंमोन
अ अ जागोन दे नोंथां दे बुंलाय
बे आदायानो जोंनि बोथोरफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन माने नोंथां
औ औ अ जागोन औ जागोन
नोंथाङा बे बेलायावहाय माखासे सोंनोफोर दंबा नोंथाङा सोंगोरो हासिगोन
अ औ नोंथां म बेखौ सोंनो सोंनो सानबाय थाखादोंमोन आंनो नोंथांनाव दा सोंनि सिगां आंनो ओ ओ खबरा बोरै नोंथांना
आंनाथ' नोंथां खबरा गासैबो थिगैनो सोलिगासिनो दा बर्थ'मान
अ ओंखामफोर जाखांबाय ना
ओंखामफोरखौथ' आं जाखांबाय नोंथां
अ मा ओंख्रिफोर जाखो नोंथां
आङो दिनैहाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जे जानाय नारजि अमाखौ जाबाय नोंथां नोंथाङा माजों जाखांखो
आ आ जोंना माबा थाइगिरजों ना मोन दो नै नोंथां
औ नोंथां
होमबा नोंथांनाव आं मोननैसो सोंलु सोंनो सानदों दै बे सोंलुआनो जाबाय जोंनि आसामाव आरोना मोनबैसे रोखोमनि बोथोरफोर दङ बे बिनि सायावसो नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन आं
नोंथां जोंनि आसामावहाय दायो जोङो बुंनो थाङोबा बोथोरफोरनि मादावहाय जोङो बिदिनो मान उदां बोथोर जायखौ जों स्प्रिं होनो बिदिनो गोलोम बोथोर बोथोर जायखौ जों सामार होनो दैज्लां बोथोर रेनि सिजोन बिदिनो दुफां बोथोर अथम आरो बिदिनो मेसें बोथोर बोथोर बेफोरखौ मोननाय जायो आरो जोङो बिनि बागैनो दायो जोङो सावरायनो होनोब्ला जों बेनि बोथोरफोरनि बागै आं दायो बोथोर खौ खोन्थाबाय बिनि बागैहाय जोङो सावरायनो हागोन मान नोंथां
औ औ नोंथांबा बै उदां बोथोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामाथाय नोंथाङा
नोंथां जोङो उदां बोथोर होननानै बुङोबा जोङो जेखौहाय जोङो जोंनि गेजेराव जों एप्रिल बा बिदिनो जों एप्रिलावनो सोलिनाय जायो बे बोथोरा उदां बोथोरा
औ
बेवहाय जोङो बे समावहाय जोंनि गेजेराव ओं बिदिनो बोथोरा दंफां लाइफां आरो मिथिंगाया जोंना मोनसे गोथां महरनि बिलाइ खिलिनानै जोंहा बेबायदिनो रुप लायो। आरो बे बोथोरावनो जोङो बैसागोखौबो जों फालिनाय जायो बे उदां बोथोरावनो मानो होनब्ला जोंनि बे बोथोरावहाय जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि जे माखासे जोंनि आयदाफोरजोंहाय गोरोबनाय ओं बेबायदिनो बे बोथोरा जायो जाय जोंनि मिथिंगायावबो गोथां गाबनि मोनसे महर लानाय समावनो जोङो बैसागुखौहाय जोंनि बर'नि बैसागुखौ जों बे समावनो फालिनायखौ जों नुनाय मोनो आरो
बे बैसागुखौ फालनाय समावहाय जोंनि गेजेरावहाय हा दैै सिख्ला जे मोनसे बारहुंखा बे बारदै सिख्लायाबो जोंनि गेजेरावहाय नुजाथिफैयो जों बोसोरे बे जोंनि बैसागु बोथोरनि सिगांफ्रावनो बा बैसागु बोथोरावनो जोङो बारदै सिख्ला जोंनि मोनसे बार जे सोनाबनि बार बे बारखौबो जोङो बे ओं बेबो बे समावनो जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां। दमा बे समावहायनो ओ बारहुंखाबो बारो होनाय खोनादों नंगौना नङाथाय
नंगौ नोंथां बे समावहाय जोंनि उदां बोथोर जायखौ जों बुंदों दायो बे समावहाय बादै सिख्लायाबो जोंनि गेजेरावहाय ओं सोनाबनि मोनसे बार बे बारा फैनानैहाय जोंखौ बादै सिख्ला बे बैसागु बोथोरावहाय जों नुनाय जायो आरो।
औ औ।
अब्ला नोंथां जोंनि गेजेरावहाय ओं बे उदां बोथोर बे जे समावहाय जोंनि बैसागु जायो। बिनि उनावथ' गोलोम बोथोर फैयो जोंनि गेजेराव
औ औ जेरै दा जागासिनो दंना जोंना।
ओं बे गोलोम बोथोरफ्रावहाय माबायदि रोखोमनि गरमनाय बा माबायदि बोथोरा जोंनि गेजेरावहाय जों नुजाथिफैयो।
अह। अ अ ओ नोंथां बियो ओ जेनेबा ओरैनो जेनेबा जोंनियावहाय इदिनो जु-जुलाइनिफ्राय लायो आरो जेनेबा दैलां बोथोरखौहाय जुलाइ आगस्ट ओमफाय सेप्तेमबरसिम आदा नांहैयो आरोना।
ओं।
ओमफाय बे समाव जोंना बोथोरा ओरैबायदि गरम जायो जोंनि आसामावहाय आरो अखा दैलां समावथ' अखानि समानो जायो नालाय। हसेया अखाबो बिराद हायो आरो बे समावनो ओरै जोंना माइ गायनाय-फुनाय, हालौवनाय बेफोर खामानिया बेयावनो जाजोबो आरो।
अब्ला ओ नोंथां ओं नों नोंथाङा जे गोलोम बोथोर बा जोंनि अखा हानाय समखौ बुंदों ओं अ अखा हानाय समावहाय जे अखा हायो बे समावहाय मा मा खैफोद दा जोंनि आसामावहाय नुजाफैयो नोंथां?
अ नोंथां बे जोंनियावहाय बे खैफोदानो जाहैबाय ओ जोंना दैबाना नङा होमबा? दैबाना गो-गोबां जायो जोंनि आसामावहाय।
ओमफाय बे दैबानाफ्रा नोंथां जोंनि गेजेराव मा मा खहा खालामो?
जोंनियाव बेयाव बांसिन खहा खालामनायानो जाबाय जोंनि लाइफ स्टक ना बेफोर खालामो ओमफाय जोंनि आबादफोरखौ आबाद फसलफोरखौहाय जोबोद नस्थ' खालामलांनाय नुनो मोनो आरो।
नोंथां
दै बानाजों
अब्ला नोंथां ओं नोंथाङा जे बुंबाय जे दायो जोंनि गोलोम बो थोरावहाय अखा हानानै जोंनि गेजेरावहाय दैबाना लाबोयो बा जोंनि ओम आबाद मावग्रा फोथारफोरखौहाय नस्थ' खालामो थिग बिदिनो बे बोसोर बारनाय लोगो-लोगो जोंनि गेजेरावहाय दुफां बोथोर जेखौ जों अटम होननानै बुङो बियो सेप्तेम्बार आरो अक्ट'बारफोरावहाय मोननो थाङो। बे समफ्रावहाय
माबायदि आरो जोंनि गेजेराव बे समावहाय माबायदि ओम आबहावा बा थासारिखौ जों नुनाय जायो?
औ दुफां बोथोर होन्दोंमोन नामा नोंथाङा?
औ
अ दुफां बोथोर। बियो जोंना सेप्तेम्बर दाननिफ्राय नुनो मोनो आरो ना सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर दानावहाय। बे समाव अखा हानाया बारा गारा आरो ना। अखाफोरा जोबोद स्रां जायो। आरो हरनि अखाफोर नि स्रां समायना नुयो आरोना। बे समाव जेनेबा जोंना ओ बिबार बारनाय बेफोरोना बोथोरा जोबोद मोजां थायो आरोना बे समावहाय। ओं बे समाव माने दुङाबो गोजाङाबो गर'माबो बेफोरबायदि जाहैयो आरो ना।
ओं
बयनोबो जोबोद गोजोनथाव बोथोर होयो आरो बे समावहाय। जेनेबा गोजां बोथोरनि एसे आवगायखौनो उदां बोथोर होनो नालाय।
ओं
अ दुफां बोथोर आं उदां बोथोर होनफ्लांदों। दुफां बोथोर होनो। ओमफाय आं दा नोंथांनावसो नोंथांनि खिजाय ओ बे अ गोजां बोथोर दा मा बायदि जायो बेखौसो सोंनो सानदोंमोन।
नोंथाङा जेखौ बुंलांबाय जोंनियावहाय सेप्तेम्बार अक्ट'बारनिफ्राय जे ओं दुफां बोथोरा सलियो बिनि उन उनावहाय जोंनियावहाय गोजां बोथोर फैयो। अब्ला जों गोजां बोथोर होनाय लोगो लो गो जों बेखौनो बुजिनो हायोदे जोंनावहाय गरम बोथोर जोबनानैहाय जे गोजांनाय बे जोंनि गेजेराव हाबो। बे गोजां बो बोथोरावहाय जोङो बेखौनो नुयो दि जोंनि गेजेरावहाय गोजां बोथोरावहाय जेखौ जोङो आबादनि बेलायावबो बुङो जोङो जे माइ फोरखौहाय गायनाय जायो बे समाव बे जोङो माइफोरखौ हानाय जायो आरो बेजों लोगोसे बे समावहाय जोंनि गोजां बोथोरावहाय जोंनियाव गोजाङो आरो जों बेजों लोगोसे जों खुवा खुनायफोरखौबो जों नुनो थाङो आरो बे समा ओरैबायदि जायो जे जोङो ओं बाहेरायाव ओंखारनाय बा उन्दुनाय समफ्रावहाय जोङो गुदुं गस्लाफोर गाननानैसो जों उन्दुनायखौहाय जोङो नुनाय जायो आरो माने
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथां आरोबाव बिनि उनावहाय जादों ओ जोंना ओ रायलायनांगौथ' गोबां दंबावोना
औ
बे रायजलायनांगौआ गोजां बोथोरनि उनावहाय जोंना उदां बोथोरमोन नामा?
औ औ औ उदां बोथोर ओं
औ उदां बोथोरखौबो एसे ससे फोरमायलांनो हागोन नामाथाय
जोंनि गेजेरावहाय जोङो गोजां बोथोर जोबनाय लोगो लोगो जे समावहाय गोजांनो एसे खमायसिगोन आरो बाराबो गरम जाया बे समावहाय जोंनि बोथोरफ्रा बेबायदिनो एसे खुवा खुगोन बा जोङो गोजांनाया एसे खमायगोन बे समावहाय जोङो माइफोरखौबो हाखांजोबनानै जोंनि गेजेरावहाय जोङो बे समावहाय जोङो दमासि जेखौ जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो ओ जों जि खौहाय जोङो जानुवारि फेब्रुवारियावहाय मोननो थाङो जोंनि गेजेराव जा जानुवारियाव फैयो बे समा बे बोथोरा आरो जों जानुवारियावहाय जोंनि गेजेरावहाय जों दमासिखौहाय मोननाय जायो बे बोथोरावहाय आरो जोंनि बै दमासि टाइमावहाय बाराबो गोजाङा आरो जोंनि गरम बोथोराबो मोनहैया जों बे समखौहाय मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां दा नोंथां नै जोंना समाबो जाबायनाा
नोंगौ नों
उनावहाय रायजलायफिनसै नामा नोंथांना मोजाङै जिरायना
औ